नोंथां आं खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा दायो जि फ्रियावनो दङना नोंथां
आं दंङ नोंथां फ्रियावनो
होनबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन
ओ होनबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय ओ औवा औवा बेम्बु बे औवाया जोंनि थाखाय माबायदि हेफाजाब यो औवाजों जों औवानि गेजेरजों ज मा मा खालामनो हायो नोंथाङा बेनि बागै सुंद'यै होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन जों औवा औवा होनोबा फार्स्टआवनो जोङो औवाखौ जा मावनो मावनांगौ बेफोरखौ मावनो थाखाय जोङो औवाखौ गावनि गोनांथिनि थाखाय जोङो औवाखौ जोङो गायगोरोनानै फिसा उन्दैनिफ्रायनो गिदिर खालामनानै जोङो थसेनिफ्रायनो थनै थथाम बेफोरबायदि एरलाङो जा एरलांनायखौ जोङो बेखौ गोरा गोरा जाबाथाय जोङो बेजों न'फोरबो लुनो हायो जेरै जोङो नखौ न लुनो थाखाय जोङो बिदिनो बुरजा औवाया बुरजा जायोबा जोङो बिदिनो दस दाल बिसदालसो दाननानै जोङो बेखौ ओरैनो खाथि जिरनानै एबा जेन लाब दानख्रुबनानैबाबो जोङो लुनो हायो जोङो जोङो ओरैनो बेरा माबानो थाखाय जोङो खाथिखौ खाथिबा जोंनि एसे बुरजासिन जानायखौ नुनो मोनो जेनलाबाव एसे खम जाहैनायखौ जोङो नुयो जेरै जोङो जेन लाबजों जेनलाब जोङो ओरैनो औवाखौ माबा जिरनानै जोङो मा होनो बेखौ खाथि जिरै जिरै जोङो बुरजा खालामनानै जोङो खामिफोर होनानै जोङो बेखौ आरामै
बेखौ खानानै जोङो न'फोरजों न' बेखौ बाखांनानै जोङो हाफोरजों लिरनानै औवाखौ नुयैनि हाफोरजों लिरनानै बेफोरखौ माबानो हायो आरो जोङो बेजों जोङो आरो जेखाइ खबाइ हेबनो हायो जोङो जेखाइफोरखौ हेबनोबो जोङो मोजाङै खाथि फोरखौ सैनानै लाग्रोनांगौ लाग्रनायनि उनाव आरो संग्राइ सान्द्रि सिगांथ' आबैमोन आबौमोनहाबो बेफोरबायदिखौ बारा नुगोनना नुवामोनथाय जोंथ' आबै आबौआ माबायदि माबादों जोंथ' बेखौ मिथिया नालाय दानि जुगावथ' जोङो संग्राय सान्द्रि बेफोरखौ बांसिन माबा नुनाय जायो आरो जेरै औवाफोरजोंनो जोङो बानायो सोरबा रोङो सोरबा रोङा बेफोरबायदि थायो आरो दा नोंथांमोना नोंथाङा बेफोरनि बागै मा मिथिगौ दे एसे फोरमायना होदो
नोंथाङाथ' होनबाय औवा हेबनो थाखाय मा औवाजों जेखाइ बायदिसिना खालामनो थाखाय संग्राय बानाय बायदिसिना बानायनो थाखाय मा एसे खाथि सैनानै लायो नङा होमबा सिगां जोङो जे औवाखौ जों औवानि गेजेरजों जों खामानि मावगोनब्ला बे औवाखौ जों नागिरग्रोनानै एबा गावनि हायाव दं एखौ लायनानैहाय मा बिदिनो दाननानैहाय जखा लाखांनायनि गेजेरजों बेखौहाय मा बिदिनो दानखावनानै फिसा फिसा बिदिनो खाथि सैगोरो नङा होमबा आरो सैनायनि गेजेरजों बिदिनो गोदोनि आबौ आबैमोना बिदिनो संग्राय सानद्रि बायदि बायदि रोखोमनि हेबोमोन आरोना संग्रायखौ जेरै जोङो माइ जावो बिदिनो बायदि बायदि गलानि बुस्थुखौ जों जावो नङा होमबा आरो संग्रायजों जोङो मा बिदिनो माइ सालियो सान्द्रिजोंहाय बेबायदि खालामनाय जायो आरोना आरो अमानि गेजेरजों गोबां हेफाजाब हनो हायो जुदि जोङो माबाफोर आबाद मावनो थाङोबा माने आबाद मावोबा माबा मोनसे जिब जुनारा बेखौ जानो हायि बायदि जोङो मा बेखौ प्रटेकसन बायदि रैखाथि गोनां बायदि खालामो बाय खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो नङा होमबा बिदिनो बेरा हेबनानै बिदिनो नांगौ खिथि औवा दानखांनायनि उनावहाय माने बिदिनो जुदि हाया हायाव जुदि मैगं गायदोंबा बिनि से बिगासोनि जुदि गायदोंबा बेयावहाय दसथाल माने जि दाल हालागै बेखौ दाननानै बेखौहाय मा खुन्थिया सिगां गायखांनायनि उनाव दां खावनानै बेखौहाय मा गुनाजों एबा दिरुंजों खाथाबना होनाय जायो आरोना जाहाथे जिब जुनारा बेखौहाय जाय आबादखौ गायदों बेयाव जानो हायि बायदि हाबनो हायि बायदि बेखौ खालामना होनाय जायो आरोना आरो बिदिनो गुबुन गुबुन खालामबायनानै जै जुदि गयफोर गायदोंबा बेयावहाय मा गय फुलिखौ जेबो खालामनो हायि बदि औवानि मोनसे बेरा खालामनाय खालामना होनाय जायो आरोना जाहाथे औवाया जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो बेखौहाय जोंनि मैगं आबादखौ जों जिब जुनारा जेबो नस्थ' खालामनो हायि बायदि आरोना आरो बेजोंनो नोंथाङा औवाया जोंनि थाखाय न' लुनायाव माबायदि हेफाजाब होनो हायो बेनि बागै सुंदै होनो हागोन ना
जोङो न' लुनायावथ' बा बाहायनायाथ' बहुत बाहायो जोङो जोंनाव मोननै मोनथामसोनि औवा माबा दङ जोंनाव औवा गुबै दङ औवा बुरखा दङ ओमफ्राय सोरबा अनेक रोखोमै दं आरो जोङो औवा बुरखाखौ जोङो खुन्थाफ्राव जोङो बाहायनाय जायो ओमफ्राय जोङो औवा गुबै फोरखौ जोङो जोङो औवा बुरखाखौ माने ओरैनो खाथि जिरनो जोङो बुहुद गोरा जायो मानो होनोबा जोङो बेनि खान्थिफ्रा गोरा गोरा जानायखौ जों नुनो मोनो औवा बुरखाया जोंनो खुन्था खुन्थाफोर गायनायफ्राव जोंनो बुहुत हेफाजाब फैयो ओमफ्राय जोंनो औवा औवा गुबै गुबैया जोंनो बाहाय बेरा दुमनाय मानायफ्राव जोङो एसे फिसा फिसा जायो नालाय जोंनो बे औवा गुबैफोरखौ जोङो खाथिफोर जिरनायाव एसे मोजांसिन मोनो आरो जोङो बेखौ रानहोनानै लायोबा जोङो गोथाङाव बिजिरोबा जोङो मोजां जोङो जखा लानानै हास'नानै जों मोजां जिरनायखौ जिरनो हानायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो सानथाम सानब्रैसो जोङो बे औवाखौ फोराननानै दोनोबा जोङो न' लुनायाव जोङो खाथि जिरनायाव एसे खस्थ'खौ नुनो मोनो जेरै जोङो रानोबा माने हा जोङो जिरनो खाथिखौ जिरनो हायै हायै बायदि मोनो
अनेख दङ जोङो औवाखौ जोंनो बिदिनो माइयावबो जोङो हुखेन बावखा बेफोरबायदिनो बानायनानै जोङो बे जोंनो जोंनि जा जा जानायफोरखौबो जोङो बुथुमनानै बिदिनो थुनानै एबा बाननानै न'आव लाबोयो बिदिनो अनेक रोखोम दङ जोङो थिं न' बानायनोबाबो थिं थिंफोर होबा ओ होनोबाबो। एबा जोङो प्लास्टिकफोर होनोबाबो बो जोङो बेखौ जेनलाब जेनलाब। फोर होनानै जोङो प्लास्टिकनि सायावबो होनो हायो आरो जोङो। थिं होनोबाबो जोङो आरामसे जिं जिंआव जोङो। आरामै गुनाफोरखौ लाबोनानै जोङो खाथाबनोबो हायो। आरो अनेक रोखोमनि जोङो न' गिदिर। दै गिदिर दुइथाला थिनथाला लुनोबाबो जोङो औवाखौ नांगौ जायो। जेरै जोङो औवाखौ जोङो जोङो सात दालाय होनोबाबो जोङो औवाखौ गोजौ गोजौ जा जखा नांगौ बेजों समानै जखा जखा हास'नानै जोङो बेफोरखौ थखथानि माबायाव सिङाव थुबथानानै जोङो बाहाय रडबो फासायनानै आरामै न'फोरखौ लुनो हायो। आरो सोरबा सोरबाथ' आरो बेफोरखौ ओरैनो ओम सियार टेबुल बेफोरबायदिबो आजिखालिथ' बुहुत बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। जोङो दा नोंथांमोनथिं ओमफ्राय बे औवाफोरजों ओरैनो सियार सियारफोर एबा टेबोलफोरखौ बानायनाय नुगोना मोनगो ना मोना।
बिदिनो नंगौ नोंथां औवाफोरनि गेजेरजोंहाय मा जोंनि जिरायग्रा टेबोल बायदि बिसिनामा बिदिनो खालामना होनाय जायो आरोना जुदि ओ बाय बिदिनो खामसालिफोराव जिरायनो थाखायोना। जोङो औवाखौ गायनानै बेखौ दानखावनानैहाय मा बिदिनो गुनाफोरजों एबा दिदुंफोरजों खाथाबना होनाय जायो आरोना। आरो बिदिनो बायदि बाय दि रोखोमनि खालामना होनाय जायो औवानि गेजेरजों जेरै जोङो दै दोननो थाखाय मोनसे मा खुन्थिया थंब्रै दोननानैहाय बिदिनो ओ दै गाराफोरावहाय दै दोननो थाखाय ओ बायहेरायावहाय बिदिनो मोनसे सालाम बायदि लुनानै दोनो आरो ना। औवाखौहाय बिदिनो औवाखौ दांखावनानै बिदिनो गोजौआवहाय ओ गुनाफोरजों खाथाबनानै एबा दिदुंफोरजों खथाबनानै गोरायै खाथाबनानै हाय मा बिनि सायावहाय दैफोर दोनना होनाय जायो आरोना थेंखियावहाय। माने ओ इदिनो बालथिंफोरावहाय दै नाजावनानैहाय। नोंसोरनो गोसोमा दाथ' गोलोम बोथोर मानो होनोबा दैया रानो नङा होमबा? बिदिनो ओ दैयाव अमा लाबोनानैहाय जमा दोननो थाखाय बिदिनो बैसां मोनसे लुनानै दोननाय जायो आरोना बेयावहाय। बे दैयाव खौहाय जमा दोननाय जायो ओ दिफसिफोरनि गेजेरजों गारहाफोरनि गेजेरजों आरो ना बेफोरनि गेजेरजोंहाय मा जिरायग्रा टेबोल माने टेबोलथ' नङा जि ग्रा बिदिनो खामफ्लायारिफोर ओ बायदि बायदि रोखोमनि औवाफोरखौ बानायना लानाय जायो आरोना औवाया गोबां हेफाजाब आरो बेफोरबायदिनो बिदिनो सि लामनो थाखाय औवाखौहाय मा बाहायना होनाय जायो मानो होनोबा जुदि ओ सिया जुदि बे गोबांबा माने सि लामनो थाखाय खुन्थिया खङाय दोननानै औवा गोलाव मोनसे मा आलायना होनाय जायो आरो ना बेयावनो सि गिसिखौ लामनानै होना य जायो आरो नोंथाङा फंनैसो आरोबाव औवानि बाहायनायखौ बुंनो हा बावगोन नामा?
अ नोंथां जोङो बेफोरबायदिनो माबाखौ जोङो आरामै दानि जुगावथ' औवायाथ' गासैबनायावबो दंफ्रामैनो दंफ्रामआनो जाहैबाय। जोङो न'फ्रावबो जोङो मोसौ बोरमा हाबनो हा सोरनिबा सोरनिबा मोसौआ मैगं थाइगं जाफैनो थाखाय जोङो न'फोरखौबो ओरैनो औवाखौ जोङो मोनज दसथाल बिस टालसो दाननानै जोङो गुदिनिखौ खाथे बा जेवरा दुमनो जों फिसा फिसा खालामना लानानै जोङो रावनैबो जोङो माबा न'खौ जोङो दुमना लानो हायो आरो मोसौफोर एबा बोरमाफ्रा बुहुद दिडिस्टार्ब जाया जानायखौ नुनो मोनो जोङो बिनि थाखाय जोङो न'फ्रावबो आरामै मोजाङै बउनदारि फोरखौ जोङो दुमो दुमना लानायखौ बुहुत मानसिफोरखौनो नुनो मोनो आरो। दा होमबा जोङो सावरायनायाथ' गोबां सावरायबाय नङा होमबा? नोंथां
नंगौ नंगौ
दा बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां? ओम